खुमबाय नोंथां। ओ नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङ ना? हेल'! नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनाबाय नोंथां। खोनाबाय। ओ नोंथां, नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना?
हेलौ नोंथां।
हेलौ।
नोंथाङा खोनायाखै?
अ खोनाबाय नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना नोंथां?
औ नोंथां दङ।
नोंथांजों आं बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथां ओ बिदिबा आंनो जागायनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां जागाय दो।
बैसागुआथ' जोंनि बर'नि आंगो आगु फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ दा बैसागुआ जोंनि बैसागुखौ जोङो मोजाङै फालियो रंजायो मोसायोै मुसुर रो नोंथां, दा बैसागु बैसागु होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा जोंनि आसाम आसामाव थानाय गासैबो बर'फ्रानो फालियो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बैसागुखौ जोङो आंगो फोरबो हिसाबै जोङो फालियो मानो होननानै बुङोब्ला बैसागुखौ जों बर'फोरा गिबियावनो बर' बैसागुखौ जों बर'फ्रा गिबियाव मोसौ बैसागु जागोरो मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ थुखैयो मोसौ मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौनो लाव फान्थाव बोसोरै बोसोरै बारि जाहोन होननानै मोसौखौ जोङो फुजा होयो मोसौखौ फुजा होखांनानै जोंहा बैसागुआव गोबां मोसौ बुथुखांनायनि उनावहाय एक से थारिखाव जोंहा बैसागुआव गामिनि आबै आबौ बय खौबो जों उन्दैया गेदेरखौ सनमान लायो गेदिरा उन्दैखौ मान होयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसाग बैसागुआ बरनिनो आंगो फोरबो जों बैसागुआव जों दा नोंथाङा बैसागुआव मा मा मा खालामो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां बैसागुआवथ जोङो मोसौ थुखैयो आरो बिदिनो बायदि बायदि लाव फान्थाव लाव फान्थाव हालदै थाइखा माबा माबि हो होनानै मोसौ थुखैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां?
बैसागुआवबो जों मोसायो मुसुरो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो मोसायो लाइमोनसा लाइमोनस्रिफोराबो बायदि बायदि मोसायो आरो बेबायबायदिनो
लाइमोनफोरा मोसानानै गामि गामियाव दैदेनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। दा नोंथांनो आंबो आंनि साननायखौ फोरमायहरनो सानोदि जोंनि एरियाखैबो नोंथां नोंथां होननायजोंनो बे बायदि नोंथां होननायजोंनो एखे मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागु खौ जों गासैबो मोसायो मुसुरो थां, स्नि सान मोसायो मोसायो स्नि गोदोनि दिनावथ स्नि सान मोसायोमोन नाथाय दानि दिन जों सप्तासेबो मोसानाय नंला सानथाम सानब्रैल' मोसायो नङा होमबा नोंथां? दा बेखौनो बुंनानै बेखौनो बुङोब्ला दा जोंहा बैसा सागुआव जोङो दानि दिनाव सानथामल मोसायो जों गिबियावनो जोङो गामियाव गामिनि गा मियाव नखर नखर मोसायो जै बैनाव गरसे बैनाव गरसे माइरं माइ माइरं मोनगोन साना माइरं फैसा सा मोनगोन साननानै जोङो मोसायो गिबियावनो जोङो मोसाखांनानै जोङो लावखार ओंखाम जायो लावखार ओंखाम जानानै जोङो, जोङो मोसायो जोङो आरो थालांबावदों नोंथां, बैसागुनि सिगाङाव जोंहा गोखा गोखै ओंख्रि मैगं जायो जायनि जाहोनाव मैगंखौ अमा बेदरफोरजों जायो नङा होमबा नोंथां? दा बैसागुआथ जोंना बैसागु जों मैखोमैनो जों बर हारि बर माहारियाफोरा फालियो जोंनि बर आसामाव थानाय बर लाइमोनसा, लाइमोनस्रिफोरा गासैबो जोङो बैसागु फोरबो होनबाथाय जों गासैबो रंजा-बाजा फालियो सिबियो जोङो। बैसागुखौ जों रावबो एंगारनो हाया। जोङो गोजान जायगायाव थांदोंब्लाबो गोजान जायगानि जों फैनानै बैसागु बोथोरखौ फालिफैयो, जोङो बैसागुखौ रावबो एंगारनो हाया नोंथां। नोंथाङाबोथ दा मिथिखागौ जानो हागौ। नोंथाङा बैसागुखौ रंजाफेरबायना नों थां एबा बैनि नखर बैनि नखर नोंथाङा मोसानो थांफेरबाय नामा नोंथां? नोंथाङा दा फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां, आंथ दायो फोरमायनो सानदों जे जों नखर-नखर मोसायोदि जोंनि सानथामल मोसायो आरोना। बे नखर-नखर जों मोसा नानै बेबायदिनो मोसायो आरोबाव जोंनि बे मोसानायाव जोङो जि थाङो बोरै लाइमोनसा, लाइमोनस्रिफोरा थांनानै मोसायो नखर नखराव माइरं मागियो आरो बेजों लोगोसे जोङो फैसाबो मोनबोफायो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
जों आरो बेबायदिनो मोसानानै फैसाबो मोनबोयो होननानै जों बयबो मोसायो आरोना गथ‌-गथाइ। गथ-गथाय, बोराय-बुरि मोसानानै बयबो फैसा खा माइरं आरो फैसाफोरखौ मोनबोयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। दा नोंथांनो आं फोरमायहरनो सानोदि जोंनि नर्थ इस्ट एबा जोंनि सा सानजानि बर'फोरा गासैबो बर रायजो राजाफोरानो जोङो बैसागुखौ बरनि आं -गो मोनसे फोरबो हिसाबै फालियो जोङो। बर' फोरा जों बैसागुखौथ रावबो बरफ्रानो जोंनि बर माहारिफोरा रावबो बैसागु बैसागु फोरबोखौ गारनो हाया नालाय नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
दा जोंहा अ बर' हारिफोरा बैसागुखौ जों रावबो गारनो हाया मानोना बर'आ जोंनि जोंनिनो आंगो। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
दा बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे आंगो आगु एंगारनो हायै फोरबो होनो बैसागु गुवा बैसागुखौ जों समायना खालामनोबा जों बैसागुखौ जों रंगिना संगिना गाब फोनो, फोनोबा जोंहा बर' लाइमोनफोरा बर' हिनजावसाफोरा दख'ना गोजा, दख'ना गोमो, गस गोजां गाननानै जोङो मो ख खानाय खफा लानानै जोङो गामियाव मोसानो थाङो आरो हौवासाफोरा गामसा गोथां आरो गस्ला गुफुर गु गाननानै ओंखारो। जोङो होमबासो जों लोगोआव जों बर'नि हाथियार दामजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगना बायदि खौ लानानै जोङो बैसागुआव मोसानो ओंखारो बे थिग बिदिनो जोङो बैसागुआव मोसानानै बैनि न'खर बैनि नखर मोसायो जोङो गासैबो जोङो मोसायो सोरबा सुबुंफोरा गो गोजान दिल्ली बेंगालरफोराव थादोंब्लाबो बेफोर गोजाननिफ्राय फैैनानै न'आव जोंहा बैसागु‌ खौ रंजानो थाखाय फैयो, जा एसे हागौ गामिनि आबै, आबौआ, मादै आरो बयजोंबो रंजानो फैयो नङा होमबा नोंथां? दा दा बि खौनो बुंनो थाङोब्ला बर'आ जोंनि जोंनि बर'आ बैसागु फोरबो जों गोबां सिनाय मोनबाय आरो बेजों लोगोसे बैसागुनि मुङावनो लानाय जोंहा दङ ओरैजाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल बावखुंग्रि ग्रि हाजोखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानोागौ नङा होमबा नोंथां? अ दा बेखौनो बुंनो थाङोब्ला बावखुंग्रियावथ' गोबां सुबुं गोजान गोजाननि सुबुंफोरा जों बाव खुंग्रिया हाजौ गाखोनो थाङो मानोना बोसोराव खनथाम गाखोथारनांगौनो बावखुंग्रि हाजोआव मानोना होमबाना जोंनि गोसोनि साननाय हनाया एसेबाबो जाफुंगोन नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ दा ओम दा बेखौनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुआव गासैबो बावखुंग्रि हाजोआव गा खौनो थाङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंहा बयावखुंग्रि गाखोनाय हाबाफारिया फारिखौ जागायो जोङो गासैबो बर' लाइमोन फोरा बेयावहाय आरो गोबां सुबुंफ्रानो खेला धुलाबो होयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बेनिखायनो जोंहा बैसागु फोरबोआ जोंनिनो आंगो फोरबो हिसाबै जों गासैबो बैसागु फोरबोखौ फालिनांगौ जोंनि बर'नि दायथ' नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बेनिखायनो जोंहा बर'फ्रा बयबो बैसागु फोरबोखौ फालिनांगौ रंजानांगौ बाजानां नांगौ मोसानांगौ मुसुर नांगौ नङा होमबा नोंथां दा जरा जरा बैसागु बोथोराव जोंहा जरा जरा मोसायो खाम सिफुं दामो ग्रोम ग्रोम बैनि न'खर बैनि न'खर थाङो बेसेबांदि रंजाथाव जायो जोंनि बैसागु फोरबोआ गुबुन हारिफ्राबो गोबांफ्रानो बैसागु फोरबोखौ फालियो नङा होमबा नोंथां दा
औ नंगौ नोंथां
आं खावलायनो सानोदि गोदो जेरै फालियो जोंनि बैसागु फोरबोआव दाबो बेबायदिनो खम फोरा बेबायदिनो फोर बैसागु फोरबोखौ फालिगोनखौ आं मिजिंथियो एबा आं आसा खालामो बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागु फोरबोआ जोंखौ जोंहा बर'नि आंगो मोनसे एंगारनो हायै मोनसे फोरबो जाहैबाय दा बैसागुखौ जों बर' माहारि जानानै जोङो बैसागुखौ अराय सम फालिबाय थागोनखौ आङो आसा खालामो दा जोङो हानायमानि बैसागु फोरबोखौ खाम सिफुं जुथा सेरा लानानै जोङो बैसागुखौ फालि मोसायो ओम बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ जोङो एंगारनो हायो मोनसे कक बर'नि आंगो फोरबो हिसाबै जोङो बैसागुखौ फालिनो गोनां जायो मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंहा बैसागुखौ जों सुबुं माहारिफ्रा बयबो फालिनांगौ जायो गासैबो धोरोमनियानो जोंहा बैसागुखौ फालियो जा जिहेथु बर' होननाय बर' मिन्स गासैबो बर' सुबुं रायजो राजा बर'फ्रानो बैसागुखौ फालियो बेनिखायनो जोंहा बैसागुखौ लानानै गोबां गिदिर सिनायथि मोनो बर' बर' हारिया बैसागोआ जादों एप्रिल दाननि जिबा अक्ट निफ्राय जायो आरो बैसागो दाननि सेथि खालारनिफ्रायनो बैसागुखौ जों फालिनाय जायो एबा जोङो बैसाग बैसागुखौ मोसायो रंजायो नैथि खालारनि ज बैसागुखौ रंजायो थिग बेनिखायनो जोंहा बैसागुखौ गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै गोजान गोजान गामियाव थानानै जोङो बैसागुखौ मोसायो दा जोङो बैसागुआथ' जोंनि बर'नि आंगो आगु फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आ नोंथाङाबो बैसागुआव मा मा खालामो एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बैसागुआव जोङो मोसौ थुखैयो आरो मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनायाव जोङो थाइखा लाव हालदै बायदि बायदि होयो जोङो बेयावनो जोङो आरो बैसागुआव जों मोसाहैयो जि न'खर न'खर थांनानै जोङो न'फोराव मोसाहैयो नाथाय बेजों लोगोसे जोङो दख'ना गानो आरो सेंग्राफोरा गस्ला गामसा गस्ला अ गस्ला गामसा बायदि बायदि गाननानै मोसाहैयो जि आरो न'खर न'खर थांनानै माइरंबो मोनबो हायो बेजों लोगोसे जोङो फैसा मोनबोयो
बैजा मोन मोनोना जोङो आरो जोङो पिकनिकबो जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा जोंं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि जोंहा बर' हारि बयबो हौवासाफोरा आर'नाइ आर'नाइ लानानै थाङो आरो गो-गोदोनायाव आर'नाइ लायो जोंनि आर'नायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मेन लोंननानै बुंब्ला। बर' हारिनि आर'नाइजोंनो जोङो गोबां राव हारिमुवा जोंहा दिनै आर'नाइनि आर'नाइखौ लानानै जोंहा आर'नाइजोंनो सिनायथि मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंहा नोंथां समाबो जानानै फैबाय जेब्ला जोंहा बिथांखौ लोगो मोननानै आङो जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय बेनिखायनो बेजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर बावोदि नोंथांखौ आरो फिन खनसे उननि टपिकआव लोगो मोनगोनखौ आं आसा खालामो दा नोंथाङाबो फंनैस नोंथांनि फंनैसो बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो मोननायलाय आङो गोजोननाय थाबाय नों थां नोंथांनि आं नोंथाङा दि बे-बेसे औ बे बेसेन गोसा समावहाय नोंथाङा नोंथांनि रावजों बैसागु फोरबोजों मा मा खालामो बेखौ फोरमायहरनायनि थाखाय नोंथांनिम रोजा रोजा साबायखर आंनिफ्राय गोजोनथों नोंथां नोंथांखौ उननि टपिकखौ आङो फिन खेनसे लोगो मोनबावगोनखौ आसा खालामो नोंथाङाबो फंनैसो उम
औ नोंथां रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओं नोंथां रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनि थाखाय औ नोंथां